हेलौ
हेलौ औ औ नोंथां नोंथाङा फन हरनाय जागोन नामोन नों नोंथां
ओ बैसागुनि सायाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां
औ औ औ रायदि जागोन नोंथां
औ औ दानो थाङानो एसे बुंग्रोदो नामा बैसागुनि
औ औ औ नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि खुंनाय जायो माने बैसागुखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ अ बैसागुखौ नथां बैसागु होनोबाथ' बे जोंनि मोनसे एंगार हायै फोरबो बर'फोरनि नङा होमबा औ औ बिनिखायनो जों बे बैसागुखौ जेरावबो माने फालिलिमाने फालियो आरो ओमफ्राय जोंबो फालियो रंजायो आरो बे बैसागुआवहाय जेरैहाय बोसोरनि लास्ट जेरै बैसाग बैसाग मासखौसो जों एक बोसोर गोदान होनना मानिययो नालाय बर'फोरा बिनि सानसे सिगां माने बोसोरनि लास् खालि जोङो मोसौ थुखैयो आरो बमोसौ बैसागु होनो सोरबा सोरबा बे मोसौखौ बेखौ हाय जोङो थुखैयो फुङावनो जों सान ओंखारारियावनो जों मोसौखौ लानानै दैमायाव लाना थांनानै दुगै हैयो आरो ओमफाय हां-हांगारजोंहाय फान्थावखौ थबस्र' हास'नानै बे फान्थावखौ ओरै थुनानै बे मोस सुनाव ओरै सुना होयो माने साजायो आरो फोथा थुनाय बायदि खालामना होयो। बेफोरबायदि ओमफाय बिदिनो मानसिफोराबो दुगै बोयो माने फोथार ओ बे दुब्लिनि अ दैनिफ्राय दुगैब बोयो आरो दुगै बोखानोसै ओमफाय फैसै ओमफाय बिनि उनावहाय हिनजावफोरा स सान ओंखारनायनि उनावहाय ओंखाम सोखाम जाखांनानै गोखा गोखै खायो आरो जेरै एकस' एकथा मैगं थाइगंफोरखौ जायो गोखा गोखै जेरै औ जेरैहाय मैथा । मैथा थालि फथ फस्ला माने जि मोनो बेनो आरो जों जाग्राफोरखौ खिफि बेन्दों ओ दिंखिया बेफोरबायदि गोखा बुस्थुफोरखौ जों जानाय माने खाना लाबाय आरो हिन्जावफोरा ओमफाय मोनायाव हाय जानाय जायो आरो बेखौहाय। सोरबाया बेदर जायोस सोरबाया नाजों जायो सोरबाया ओरैनो गोजा जायो ओमफाय जौजोंबो मोनायावहाय जानाय जायो आरो औ एक एक थारिख खालि फैनानै एक थारिख आवहाय जेब्ला जा बोसोर गोदान जायो से खालार से दिनार आरो जेनेब ‌। बे दिना माने जों ओ गासै गामियावहाय ज'नो मोनसे फिल्डफोरावहाय ओंखारनानै ओ उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौहाय औ औ बिसोर माने बोर सारस्रि सोना होयो आरो। मोजां जालांनो साननाय सनायफ्रा जाथों मोजां गथ' जालांथों बेफोरबायदिनि थाखाय मोजाङै माने माबायो आरो बेखौ फालियो आरो औ ओमफाय साफ्रोमबो गेट बे उन्दैसिनानो गेदेरसिन खुलिगोन आर। खुलुमगोन आरो जेरैहाय थ्रिस बोसोरनि मानसिया सललिस बोसोर खुुलुमगोन बेबायदि माने एसे देरसिनबानो बेखौ खुलुमलांबाय थागोन आरो माने गेदेरसिन हिसाबै बेखौ बिदि औ। बिनि उनावफ्राय जोंहा दुइ थारिख ओइ जों खालि जोंनियाव लोंनाय जाया एक थारिखआव लोंनाय जाया जोबोद माने सान्थि नागारहरो बे गामिखौ गाज्रि मोनलायनाय थालाया बेफोरबायदियावहाय गासिबो खुला गोसो जों रायलायजबो
औ औ
गाज्रि जाबा बुखु गथाय बोसोरखौनो गाज्रि जागोन होननानै हमनानै साननानै लानानै मानसिफ्रा आइदिनखालि खुला गोसो जों रायज्लायजोबनाय जायो आरो बिनि उनिफ्राय दुइ थारिखनिफ्राय जोंहा ओ माबायो दुइ थारिखनिफ्राय जोंहा जानाय लोंनाय जायो जेरै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' होना गावबा गाव स्रिनि हिजों। बे हाय ओ रंजानाय जायो औ औ रंजानाय जायो आरो औ ओमफ्राय रंजानाया गोदोनि आलदा औ औ औ औ गोदोनिया आलदा रंजानाया आलदा दानिया आलदा जेरैहाय गोदोनिया ओ ओ मा होनो हारमनियम सिफुं लानानै रंजायोमोन। नाथाय दिनैनि रंजानायफोरा माने खेलायावहाय बक्स एमप्लिफायार लानानैसो रंजायो आरो औ औ औ बेबायदिखौ नुनो मोनो आरो माने गोबांथार बेयावनो सोरबा न'आव हाबदोंबाथाय ओ बेयावनो बिसिनियावनो बिसोरो जौ होगोन जेरै माइब्रा लोङैफोरनो माथा होगोन माथा माथा लोङैफोरनो माइब्रा होगोन बिदि जौ होगोन बेदर एसे होगोन एसे एसे होजोबगोन ओमफ्राय बेयावनो मोसागोन बिनि उनावहाय बिसिनि रंजानायखौ मोजां मोननानै बै जायनिखि न' मालिक सोरनाव थांदोंमोन बै न मालिका बिसोरनो फैसा दंबा फैसा हर गोन माइरंबा माइरं हरगोन बेफोरबायदिनो गावसोरनि थानायखौ मोजां मोननानै रंजानायखौ गोजोननानै बिसोर हरो आरो बेबायदि बिदिनो गामि गामि जेरावबो हाबजोबो न'ख फ्रामबो बे हाबखांनायनि उनावहाय ओ हाबखांनायनि उनावहाय जेब्ला बे जोबो बिदिनो सानब्रै सानबानि उनावहाय बैफोर जि माइंफोर मोननाय बा फैसाफोर मोननाय मरंखौनानै फाननानै फै फैसाखो ज' खालामनानै ओ बिफोरजोंहाय मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो गामिआव औ औ लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो जयैनो इमफाय बेजोंनो मोनसे बे लावखार ओंखाम जाखालिनो माने बे रंजानाय दोनथ'नाय जायो आरो बे ब थबाय आरो बेबायदि आरो बे बैसागुनि जोंना जोब थथ'बाय होननानै बेबायदि आरो दा नोंथांमोनथिं मारै खालामो जेनेबा बैसागुखौ मारै रंजायो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलजासिम बेबायदिनो नोंथिनो बेबायदिनो जायो जानाया बेबादिनो ओ मोसौ थुख खैग्रोयो बेबायदिनो मोसौ, बोरमा बेबाय दिनो थुखैग्रोयो मोसौ थु खैनायाव जेनेबा ओ लाव, फान्था बो ओ बै ओ बेनि सिगांनो माने मोसौ थुखैगोन सिगां खालिनो माने दिग्लि लटि माब माबि बेबायदिनो ओ लाइथिंनाय जायो आरो लाबानै दोनथुम दोनाय जायो लाव, फान्थाव हाल्दै बेबायदिनो दोन्थुमखानाय जायो बे दोनथुमनायखौ बे मोसौ थुखैखालि बेबायदिनो हाना लाजो बो आरो ओ आरुंबो माबानाय जायो जेनेबा औवाजों माबानाय बानायनाय बेखौ लाखानाय जायो। बेयाव लाव, फान्थावखौ हायो ओ हाल्दै बायदिसिना फुं माबा दिगिलि थि होनानै बेबायदिनो सुनाय जायो आरो माला। बेबायदिनो सुनानै ओ सा-साराय हयथ'बा थौफोरनिफ्राय बेबाय दिनो हांगार लाना फैनानै ओ थालिरनि दनाय खङाव लायो बे खौ आरो औ औ बे थारायखौ माबाने थारायनि थारा खौ हानानै लाखायो आरोना फथा फोथा थुनो था खायो। बेबायदिनो लाखानानै। ओ मोसौफोरखौ माबायो आरो फोननाय जायो। बेबायदिनो फोथा फोननाय जायो बोसौ बोरमा। गासिखौबो फोथा फोननानै बेबायदिनो दैमा दैसा हयथ'बा सोरनाबा दैमा दैसायाबो थाया जानाय। माबेबा साइद जा बेबायदिनो फुख्रिफोरावबो थुख नाय जायो आरोना। बेबायदिनो दैमा दैसा फुख खुरै बेफोरबायदि लांनाय जायो। लांनानै बेबायदिनो थुखै स्रां लोबस्रां फोथाखौ फोनग्रोयो फार्स्टावनो फोथा फोनग्रोना लाखांनानै बिदिनो लाव फान्थावफोरखौ सारना होयो सौरायखौबो सारो। बेबायदिनो सारना औ औ। आरो दिग्लि लिथिदो बुज्राम बुज्राम लाङो आरोना। नोंथां औ बेबायदिनो बे जोबखांनायनि उनाव आओम। मोनाबिलियाव जिटुया माबाखो मोसौ बोरमा बेबायदि लाना फैयो आरोना। लाना फैनानै बेबायदिनो फागा गोदान होनाय जायो आरो ना।
उम उम उम।
थि फोजोंनाय जायो बेबायदिनो दुगैस्रां लोबस्रां।
औ औ।
दान होनानै। आरो बेनि उनखालि से सानखालि बेबायदिनो मानसिनि बैसागु जायो मानसि नि बैस सागु बेबायदिनो ओ मान होयो जेनेबा आ बिमा बिफ फा हयथ'बा बिबै बिबौ। बेबायदिनो उन्दै गिदिर बेबायदिनो हो जायो आरोना नोंथां। बेबायदि ओ खुलुमनायनि सिगांनो आव नो जेनेबा ओ
औ
बाथौफोराव जेनेबा खाला लगायग्रोनाय जायो आरो ना। बेबायदिनो औ बरनियाथ बेबायदिनो थाखायोना। नोंथां बेबायदि खाला लगाय ओ आलारि बाथ थि लगायग्रोनाय जायो बिनि उनावस बेबायदि ओ खुलुमनाय जायो आरो गास गासैखौबो उन्दै गिदिर खुलुहोनाय जायो खुलुमख थांनायनि उनावहाय ओ उनखालिहाय मोसानाय जायो आरोना बेबायदिनो खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै गासिबो जयैनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ गासैबो रंजानाय जायो आरो ना। नोंथां ओ गुबुन जायगायावबो थाङो गामियावल' मोस फैया नोंथां। औ गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो गोजान गोजान जायगाफोरावबो गारिफोर लानानै बेबायदिनो थांनाय जायो आरो ना नोंथां जोंनि ओनसोलाव औ ओ बेबायदिनो ओ गाजा गोमजा गासिबो जोब खांनानै बेनिउनावहाय गोजोंना बेबायदिनो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरोना जोंनाबो बेबायदिनो औ सेंग्रा सिख ख्लागास बो गथ' गथाय बेबायदिनो नायै बेदरै ओ खायफाया जाया खायफाया जायो बेबायदिनो माबानाय जायो आरोना नोंथां औ
बिदिनो जोंनियावबो लावखार ओंखाम जाखांनायफोरा माने जोंनिया बे गामियावसो दोनथ'नाय जायो आरो। गामियाव जोबथ'बाय होननानै ओमफ्राय बिदिनो जिल्लाफोरावहाय मोन सो माने फांसन खालामनानै बिदाय होनाय जायो आरो। जेरै बैसागु बि होननानै जों बुङो आरो बे बेफोरखौ माने ओ गामि दरब्रै दरब्राजों मोनसे खालामो बा आनसलिक खालामो बा सोरबा गामियनो खालाम आरो माने बे देग्लायनि बैसागुआ बिदाय होननानै बेबायदि मोनसे बिदाय हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो रंजानानै सोरबानिफ्राय मेथाइ रोजाबि गिफोरखौ लानानै थाङो। बिसोरखौ लानानै थाङो गामिनि माखासे ओ रोंगौथिफोरखौ जाय हिनजावसाफोर मोसाग्राफोर हौवासाफोर मोसाग्राफोरा बिदिनो मो जायो आरो बै फांसन खालि प्रग्राम फालियो आरो माने बेजोंहाय जोङो फुरा बिदाय हरो आरो माने बे बैसागुआ देग्लायनिया ओ जोब्बाय होननानै जों बेजोंहाय माने फोसाव हरनाय जायो नामानो माने
औ औ औ नोंथां दानाथ' दानियाथ' बैसागोफोराव बांसिनानो बक्सफोरजोंनो मोसानाय जायो आरोना नोंथां खाम औ खाम ज'था सेरजा ज'था लानाया एसे खम जाबाय आरो
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ औ औ
अ बेखौ नुनो मोनबाय आरो खम जालांजोबबाय बुस्थुफ्रा गासिबो। बर'फ्रा सिगांनि बायदि जेरैहाय ओ हारमुनियाम लायोमोन खाम लायोमोन थावांफोर लायोमोन औवाजों ओरै सिंखावनानै दालाय ख्राब ख्राब गुग्राया नामफोरखौ बावहरबाय आङो औ औ औ औ बेफोरखौ लायोमोन आरो नाथाय दानिया जोंनिया मा जाखो बिदिनो गैला माबा गाव गावबागाव हारसिं बक्स लाबाय मबाइला लाबाय बेनिफ्राय गान दामबाय बेजोंनो जाबाय आरो ओमफाय सेंग्रा सिख्ला जयैबाथाय बक्स गंनैसो लाबाय एमप्लिफायार गंसे लाबाय ओमफाय मबाइला होबाय दामबाय बेजों रंजाबाय आरो बे माने गोमालांबाय आरो जोंनि बुस्थुफ्रा
औ गोमालांनो हमजोब्बाय ओ गोदो गोदायफोरावसो मोजां मोनो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां आदसा नोंथां जोंङा दिनै समाबो जाबाय जों एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा औ गोजोननाय थाबाय नोंथां